खुलुमबाय नोंथां खोनादों
औ गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय सेथियावनो जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां जोङो दिनै बाजारनि सोमोनदै जों मोनसे टपिक लानानै रायज्लायगोन
औ
औ जोंहा बाजार होनोब्ला जों मोनथिखायो बाजाराव गोबां मुवा बेसादफोरनि फानस्लायनाय आरो बायस्लायनाय जायो आरो बेवहाय गोबां रांनि जोङो ओ मुलामफा मोननाय आरो मुलामफा मोनै बेफोरबायदिफोर बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो हायो जोङो बाजार होनाय लोगो लोगो लोगोनो दाब दाब जायगाफोराव जोंहा नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो बाजाराव जोङो जोंनि नाङि जानाय मुवाफोरखौ जोंनो थाखाय बारा जानाय मुवाफोरखौ जों फानहैनानै जों रां लाबोनो हायो आरो गोबांनिफ्राय जोङो मुवा बेसादफोरखौ बेयाव थांनानै जोङो बायनानैबो लाबोनो हायो बाजाराव जोंहा गोबां मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हायो मैगं गोथांनिफ्राय लानानै गिदिर मुवा बेसाद गाननाय जोमनायसिम जों गासैखौबो जों मोननो हायो आरो बिनियाव गोबां बिदि रोखोमनि बाजार थायो आरो सानफ्रोमबो जाग्रा बाजार जायो बाजार थायो आरो सब थायाव खनसे जाग्रा बाजार थायो एबा सबथायाव खोनथाम बाजार जाग्रा थायो बेफोरबायदियै जों बाजारफोरखौ बाहागो राननो हायो आरो गोबां बेफोर बाजारफोराव थांनानै जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौ जों बायनानै लाबोनो हायो जेरै जोंनो नांगौ जानाय जोंनो सानफ्रोमबो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो लाबोनो हायो जेराव जोङो बायनानैहा गोबां बिदिनो न'फोराव जों बाहायनो हायो आरो बेयाव थांनो थाखाय जोङो गोबां हानथा मेला फोरनिबाव जोङो गोनांथि जायो बे हानथा मेलाफ्रा जोंनि थाखाय गोबां दानि मुगायाव एभेलेबोल था थायो जों बेफोरजों थांनाय गोबां बेफोरबायदि जोंनो नांगौ जानाय मुवा-बेसाद फिथाइ-सामथाइ मैगं-थाइगंफोरखौहाय जोंनि न'आव थानायफोरखौ जों फानहैनो हायो आरो बेयाव गोबां बायग्राफोर थायो दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बेवहाय बिजिनेस खालामफैयो मुवा-बेसाद, मैगं-थाइगंफोरखौ फानफैयो जायनि जाहोनाव गोबां बिदिनो गोजान जायगाफोरनि मुवा बेसादफोरखौबो जोङो साखाथियाव थानाय जोंनि बाजारफोरनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि बिदि थासारिफोर थायो गोबां बिदिनो जेब्ला जोङो थांनो हायो जोंनो नांगौ जानाय जोंनो उदैनि थाखाय नांगौ जानाय आदारफोरखौबो जोङो फाननायखौ जों मोनो बेवहाय जोङो जेब्ला जोङो मैगंफोर फाननानै जोङो रेस्ट लानो गोसो अब्ला जोङो दैफोर मोनलोङो दैफोरखौ जोङो बायनानै लोंनो हायो आरो बिदिनो जाग्रा मुवाफोरखौ जों गोबां मोननो हायो रुटि ओंखामनिफ्राय लानानै रुटि बिदिनो फिसा फिसा साहा गलाफोरखौबो जों मोननो हायो गासै रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ थानायखौनो जोङो बाजार होननानै मोनथियो बेयाव जोंनि नांगौ जानाय आसि बिजौनिफ्राय लानानै जोंनि खर' बिजौसिम जोंनि नांगौ जानाय जोंनि न'नि थाखाय नांगौ जानाय गासै मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोनजोबनो हायो आरो बेयाव दाबसे जायगानिल' सुबुङा जमा जाया बे बाजार होनाय लोगो लोगो लोगोनो बेयाव दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय फैनानै इ बेयावहाय जमा जायो आरो बेवहाय फानस्लायलाय आरो बायस्लायलायनि खामानिखौ मावो बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि जि फोरबो फाननाय नुयो जेरै जोंनि बर' हारिनिखौ जोङो साननानै नाय नायोब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि दख'ना आर'नायफोरखौ जों फाननाय नुयो आरो बे बाजाराव जोंहा बिदिनो बायनाय आरो बाय आरो फानस्लायनायनि अनगायैबो जोंहा बाखिनिबो जोङो सोमोन्दो लाज्लायो आरो बे बाखि गैया दिनै होनाय नङा नाथाय जोङो ओन फैगोन सप्तायाव बा फैगोन बाजारावहा नोंनो होफिनगोन होननाय बे मोनसे जबानखौ जोङो मानिलायो आरो बेफोरबायदियैनो जोंनि बाजारफोरा जायो बे बाजार फाननाय नुयो जेरैहाय दाउ बेदर बोरमा बे बेदर अमा बेदर बेफोरबायदि बेदरफोरखौ जों बायनाय हाङाव लाबानानै हायो आरो गोबां रोखोमनि नाफोरबो जों मोननो हायो फानिफ्राय लानानै गिदिर गिदिर नाफोरखौबो जों बे बाजाराव हाब फानो आरो बे बेनिफ्राय बायनानै जों लानो हायो आरो गोबां बिदिनो बर' सुबुंफोराबो बे बाजारावहा फिथा ग'लाफोर होनानै बिदिनो फाननानै गावगायनि न'खरफोरखौ सोलिहोनायाव गोबां मदद मोनदों आरो गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा बे बाजारनि गेजेरजों बेफार खालामनानै गोबां रांफोरखौ आरजिगासिनो दङ' नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो बुंनो नामा?
औ नोंथाङा ओ बाजारनि सोमोन्दै जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय नोंगौ जोंनि दैलि लाइफ आवहाय बाजा जार होननाय मोनसे बुस्थुआ जोबोर गोनांथार बाजार थायोब्लासो जोंनि ओनसोलफोरा जौ गायो बा खाथि खालायाव बाजार जायोब्लासो जोङो मानो नं नांगौ जानाय मुवाफोरफोरखौ बा जोंनि फाननो गोनां बुस्थुफोरखौ जोङो थाबनो बायनो फाननो हायो आरो बाजार होनो जोङो मिथियो बयबो अ बेयावहाय फाननाय आरो बायनाय जायो ओ जेबो मुवाजों मुवा सोलायनाय आथिखालनि जुगाव जोङो नुनो मोना ओ गोदोनि जुगावहाय बेबायदि बाजारफोरावहाय आबौ आबैनि दिनाव मुवाजों मुवा सोलायनायखौसो जोङो नुनो मोनोमोन आरोना ओ बाजार होनोब्ला नाथाय ओ जोंनि दानि आथिखालनि मुगायावहा जोङो बेबायदि मुवाजों मुवा सोलायनाय बेफोर आदब खायदाफोरखौ जोङो गोमोरलांनायखौ नुबाय आरो बेफोरबायदि जोंनि ओम मुवाजों मुवा सोलायनाय बेसाद ओ मा आदब खायदाफोरा थायोमोनब्ला दाहालागि थायोमोनब्ला माने गोबां सुबुंफोरा माने गावनियाव जि दोङो बेखौहाय गुबुननो होनानै गुबुननिफ्राय नांगौ मुवाफोरखौ जोङो गोबाङानो मोननाय नङामोन मानो होनोब्ला ओ आथिखालनि मुगायाव जोंहा गोबां बिदिनो सोलायनायफोरखौ नुबाय ओ बा ओम जोङो गोबाङानो आबाद खालामला बा गोबाङानो बिदिनो ओ नांगौ मुवाफोरखौहाय जों बयनिबो न'खरावहाय नुनो मोननाय जाला ओ बिनिखायनो जोङो बजारफोरावहाय रांखावरिजों आथिखालनि मुगायाव बायनाय आरो फाननायखौ नुनो मोनो ओ गोदोनि जुगावहाय बिदिनो गावबा गाव खेथि खालामनानै सोलाय सोल' खालामनानै जायोमोन नाथाय आथि खालनि जुगाव गोबां बिदिनो मावग्राफोरा खम जालांबाय आरो बायग्राफोरा गोबां जालांबाय आरो ओ बे बे खायनो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव बाजार थानाया गोबां गोनांथि बाजार थायोब्लासो माने जोंनि ओनसोलफोरा जौगायो ओ माबोरै जौगायो होनोब्ला ओ जोङो जेनेबब्ला दिनै फानथाव गायबाय मुला गायबाय बा जोङो लाइ लाफा फोबाय बेफोरखौहाय जोङो ओ मुथानै मुथाथामबा दस मुथा ओंखारबाय बेखौहाय गोजान जायगायाव गोजान हाथायफोराव जोङो ओ फानहैनो हाया नाथाय खाथि खालायाव बाजार जायोब्ला जोङो लांब्रबनानैहाय फानहैनो हायो बिनिफ्राय जोङो आरो रांखावरि आरजिनो हायो आरो जोङो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ ओ गोबां बिदिनो हाथाय बाजारफोराव मोननो हायो आरो खाथि खालायावहा बिदि हाथाय बाजार थायोब्ला जोङो गोबां बिदिनो हहाय जायो गोबां जोङो मदद मोनो हाथाय बाजाराव थांनानै जोङो मैगं थाइगं फानहैनो बा जोंनि बे फार बिजनेसफोरखौ जोङो फेदेरलांनो बा बिदिनो ओ गोबां ओ सुबिदाफोरखौ जोङो मोनो आरो बेनिखायनो जोंनि जिबनावहाय बा जोंनि ओनसोलफोराव ओ बिदिनो हाथाय बाजारा जोबोर गोनांथार हाथाय बाजार थायोब्लासो जोङो ओ गाव गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनो हा गोन बा जोङो दाउ अमा फिसिबाय बा बोरमा फिबाय बेफोरखौ लांनानै फानहैनो हागोन ओ बे बाजारावहाय गोबां बिदिनो बेफारफोर थायो फाननायफोर थायो ओ गाननाय जोमनायनि फ्राय लानानै मैगं थाइगं आरो जोंनि जिउआव ओ दैलि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बे हाथाइ बाजारफोरावहाय मोननाय जायो आरो जोंनि उम जि जोङो मैगं थाइगं बा माइ माइरंफोरखौ फानहैनो थाखाय बाजाराव लाङोबा जोङो बिदि बायनानै लांनाय ओ रांफोरजोंहाय जोङो न'खरफोरखौ सुफुंनो हायो आरो हाथाय बाजारावहाय गोबां रोखोमनि बिदिनो बेफार बिज नेस खालामनाय आदब खायदाफोरखौ जोङो नुनो मोनो गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा दायो आथिखालनि मुगायाव बाजार बाजार गिदिंनानैहाय दख'ना बेफार खालामदों मैगं बेफार खालामदों जोङो बेफोरखौहाय नुनो मोनो आरो जोंनि बर' आइजोफोराबो गोबां बिदिनो हाथाय बाजारफोराव साहा दुकान बा बिदिनो दखान गलाफोर बायदिसिना जि हायो ना दाननाय बेदर दाननाय बेफोर खामानिफोरखौहाय जोङो ओ आथिखालावहा नुनो मोननाय जायो आरो ओ बिनि सोमोन्दै एसेबाव नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ औ नोंथाङा मोजां
फोरखौनो बुं फोरमायदों मानो होनोब्ला जोंनि बाजारफोरावहा जोंहा गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ मोननायजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि आइजोफोराबो गोबां दावगानाय जोङो नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बेयावहाय गोबां दिनो दखान गोबां मैगं थाइगंफोर फाननानै न'खरफोरानो गोबां उथ्रिखांदों आरो गोबां नांगौ जानाय रांफोरखौ खामायनानै लानो हादों आरो गोबां बिदिनो बैयाव बेयावहा जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोनजोबनाय जायो आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जे बियो गोदो गोदाय समावहा आबै आबौमोननि समावहा गोबां बिदिनो मैगंफोरखौ रांखावरिफोरजों बायनाय जायामोन नाथाय बेवहाय सोलायलायनाय जायोमोन नों आंनियाव बिदिनो
लाइ दङब्ला बिनियाव मुला दङब्ला लाइजों मुलाजों सोलायबोनाय बेफोरबायदि आदब हुदाखौ जोङो सि सिगाङाव जोङो खोनानो मोनबोदों आबै आबौमोननि दिननिखौ दानि मुगायाव नाथाय बिदि नंला गोबां उल्थायै जों सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों अब्लाबो दानि मुगानि बाजारावबो गोबां बिदिनो मुवा बेसादनि नङाब्लाबो रांनि रांनि सोरज्लायलायनाय जायो रांनि सोलायै जोङो मैगं आरो मैगंनि सोलायै जों रांखौ सोलायनायखौ जों नुनो मोनो जों बेफोरबायदि गोबां सावरायनो हायो बे बाजारनि सोमोन्दै अब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोबां गोजोननाय थाबाय जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथा दोनथ'नोसै नोंथां
औ साबायखर नोंथां